अ नों बिथाङा समाव आंजों एसे रायज्लायनो सम मोनगोन ना?
औ मोनगोन आं दायो फ्रिखा नों थांआ दे बुंदो
औ जोङो दायो बे समावहा ओ बे फालांनि सोमोन्दै नायनो आखाइयाव लानाय जादों आरो औ बेफार फालांगि होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथियो जोंनि ओ ओनसोलफोराव बेफार फालांगि गैयाब्ला जोंनि ओ जिउ हान्थिनाय लामाफोरा एसे गोब्राब जानो नागिरो जोङो माबामोनसे मैगं थाइगं गायोब्ला बे फानहराब्ला जोंहा मा जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफार फालांगिफोरा गोबां गोनांथार ओ आंगोथार आरो बे बेफार फालांगि खालामनाया बिनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा सानो नामा
ओ बेफार फालांगि होनोबाथ' जोङो बेखौहाय जोङो मोजाङैनो बयबो मिथिखागौ खि बेफार फालांगिया माबायदि मा रोखोमै जोङो सुबुंखौहाय हेफाजाब होयो बे बेफार फालांगिया जोंनि सुबुं जिउआवहाय माबायदियै जोंखौ खौहाय दैदेनलाङो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ थिग बिब्दिनो जोङो नुनो मोन नो बेफार फालांगिया जोंनि जिउआवहाय मोनसे न'खरखौ सुंथानो थाखाय बा मोनसे न'खरखौ मोजाङै जौगानाय दैदेनलांनायाव गोबाङैनो जोङो हेफाजाब होनायखौ नुनो नुनो मोनदों। लोगोसे बे न'खरखौ दैदेनलांनायाव रांखान्थि आरजिनाय आरो न'खर सुंथानायनियाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोङो ओ हादरावहाय नाम खामायनायखौबो नुनो मोनदों। जोङो बेफार फालांगि होन होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङैनो दानि जुगावहाय ओ गुबुन गुबुन बेफार खालामनायखौ नुनो मोनो। माने गोदोनि जुगा आल दामोन गोदोनि जुगाव जोङो बांसिन बेफोराव ओ गोसो गैयिखौ नुनो मोनोमोन मानो होनबा बै समावहाय जोंनियाव आंखाला बारा गैयामोन। मानो होनबा जोङो नागिर ब्लानो मोनोमोन जानो जेनेबा जोंनो ना नांब्रबगौबा जोङो न' खाथिनि दंगआवहाय गुरहब गुरब्रबनानै लायनायफोरखौ खौ जोङो लायबानो मोनजायोमोन बेफोरखौ मिन्थि मोनो। लोगोसे मेगं थाइगं नांगौ होनोब ब्ला जोङो गावनि बारि बागान बा नसुंसेनि बारि बागान बा लामाफोरावनो जोङो खाला बायनानै मोनोमोन गोब बां मेगन मेगं थाइगं ओ बेफोरनि बेफोरनि फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो बारा बेफार फालांगि खालामनाय बा जोंनि बर' हारियाव बारा बेफार फालांगि खालामनाय गोरों बिब्दि गैयामोन नाथ थाय दानि जुगावहाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मानसिनि आंखाल बा नांगौ जानाय बेसादाबो गोबां जाबोनो हम बाय नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
नुनो मोनोदि दानि जुगाव माने मानसिया माबायदि थांना थागोन मानसिया माबायदि दैदेनलांनो हागोन गावखौ न'खरखौ माबायदि सलायनो माने बेफोरनि बेलायावनो जों नुनो मोनो कि बिसोरो माने गावखौ दैदेनलां नो ओ आरो लोगोसे रांखान्थि खामायनो थाखाय गोबां गोदान गोदान बेफार फालांगि खालामनो हमदों। जेरैहाय जोङो नुनो नो ओ नुनो मोनो ओ जेरै बिफां लाइफांनि बा मेगं थाइगंनि बा दाउ अमान नि आरो लोगोसे जोङो गस्ला बायदिसिना बायब्रुस मुवा बेसादनि जोङो बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनबाय नङा नङा होनबा? थिग बिबदिनो जोंनि बर' हारियावबो जों नुनो मोनो दाना गोबां आइजोफोरानो ना हमनानै बा नानि फिसारिनि फ्राय लायनानै गोबां नानि ओम बायदिसिना बेफार खालामो गोजाननिफ्राय लाबोयो लाबोनानै फानफैनाय नुनो मोनो। माने ओ ओरैनो थाया दानि जुगाव ना मानसिफोरा गोबाङैनो माने गावखौ दैदेन नो गावनि न'खरखौ सुंथानो था खाय बायदिस ना बेफार खालामो। मैगं थाइगं फाननायावबो जों नुनो मोनो ओ हिनजावफोरल' नङा जोंनि ओ आइजोफोरल' नङा जोङो मा माने हौवाफोरल' नङा जोंनि आइजो फोराबो दानिया गोबां ओ गावखौनो माने ओ जों आयजोसो होननानै न' सिङावनो ओंखाम ओंख्रि संनायावल' दानिया बिदियाव थाला। मानो होनबा गावबागाव न'खर खौ सामलायनो थाखाय जोङो ओ हौवाफोरनावल' सोनार जाला दानि जुगाव नङा होमबा बेखायनो जोङो आइजोफोर खौबो नुनो मोनो कि बिसोरो गोबांनो गावखौनो फ्रात फ्रिट खालामनानै बाहेरायाव ओंखारनानै गोबां बेफार फालांगि खालामनाय। जेरै मैगं थाइगङावनो जा ना ना आरो बेदर बा ब्रयलारफोर दाननायखौबो नुनो मोनो जों दानिया। नङा होमबा बेदर दाननानै फाननाय बेफोरबायदि लोगोसे जोङो गस्लानि बा दख'नानि बेफार बेफोरबायदि गोबां बेफार खालामनाय नुनो मोनो। जोङो गोग्गानायबो मोनो। खि गावनि हारिया जोंनि हारिया बेफोरबायदि मावनानै जादों। नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा एसे।
बेफार फालांगि होनोब्लाथ' जोंनि जेनेब्ला दायो बर' बर' हारियावहा गोबां ओ जोङो दायो जौगानायखौ नुबाय बेफार फालांगिनि गेजेरफोरजोंनो। गोबां आइजोफोरा गोजान गोजान जायगा फोरावहा मेगं बा नारें कमला बायदिसिना फानहैयो। गुवाहाटी बेफोरबायदि जायगायाव दायो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना नारें बाय दि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ लाङो फालांगि खालामहैयो। ओ बेफोरजोंनो जोङो जोंनि बर' आइजो फोरा गाव गावनि नखरखौ सुंथानो हायो गथ' गथाय फोरोंनायाव। आरो गावनि ओ नांगौ मुवा बेसादफोरखौ हास्थायनाय लुबैनाय बेफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो। ओ फालांगि होनो अब्ला जोङो मोजाङै मिथिगौ। ओ सोरनिफ्रायबा सासेनिफ्राय बायस' सनानै लांनानै जोङो गुबुनाव फानहैयो एसेब्ला जोङो बेफार होनोब्ला लाब मुलाम्फा खालामनानै फाननो गोनां जायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
थ जोङो दिनै बे बेपार बेबायदि बेफारि फालांगिफोर थानायनि थाखायसो जोङो दिनै गामिनि मैगं थाइगं बिदिनो बेपार जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बे दानि बे मुगायावहा बेपार फालांगि गैयाब्ला अब्ला जोंनि जिबना ओ जेबो ओंथि गैयि बादि आरो बबेनिफ्राय फ्राय मोनजागोन फालांगिरिफोर गैयाब्ला माबा मोन जि बुसथु मुवाब फोरखौ फानफैयाब्ला बा जोङो गायानानैल' दोनगोन जोंहा मा मुलाम्फा
औ
थायोब्लास जोंनि गामि ओनसोलफोर मैगं थाइगंफोराबो लांजागोन बा जोंनि गामिनि ओ फोराबो
औ औ थारैनो नोंथाङा जोबोद ओ मिन्थिथावना बा मिन्थिनो गोनां बाथ्राखौनो बुंदों मानो होनबा जोङो दानि जुगाव नुयो कि जोंनो गासैनिबो न'खरावहाय ओ मुवानि आंखाल जायो मानो होनबा सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांलांदों लोगोसे जोङो थाखानि आंखाल नुनो मोनो गोबांनो दानि जुगाव बे फैसा थाखानि आंखालि नि थाखायनो जोङो गावबा गावखौ दैदेननो गोनां जादों दानि जुगावहाय बेफार खालामनो गोनां जाद दों बा माबा मोनसे बायदिसिना खामानि मावनानै गावबा गावखौ न'खरनि न'खरनि सुब थानाय हाबाखौ मावनो गोनां जादों नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो रुजुयोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनो फैसा थाखानि बा बारा गोनांथि गैयामोन मानो होन बा सुबुं अनजिमायाबो खममोन बुस्थु सु फोरनि मुवा फोरनि बायदिसिना बाहायनायाबो खममोन बेखायनो जों आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनो गोदोनि दिनाव फैसानि बांसिन बाहायनाय गैयामोन लोगोसे जोङो नुनो मोनो गोदो मुवाजों मुवा सोलायलायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन सोरहाबा माबा मोनसे मुवा गैयाब अब्ला बै जायहा दङ बिसिनावहाय लायनानै गावनि मुवाखौहाय लानानै गुबुननो मा मुवा नांगौ बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो बिब दिखौ नुनो मोनला जोंनो मा नांगौ जोङो बेखौ फैस फिथाजोंसो आरजिना लानो हायो दानि जुगावहाय बा फैसाजोंसो बायनानै लानो हायो नङा होमबा बेखायनो जोंनो फैसाखौ नांगौ बेखायनो जोङो जेनेबा जोङो गावनो गावनियावहाय मैगं थाइगं गायनानै फाननानै बेखौहाय फैसा आरजिनानै जोङो थाव नांगौबा थाव बायनानै लानो हायो बा आलादा मुवा नांगौबा बा जोंनो सोलोंथायाइयाव फैसा रां रां नांगौबा बेखौहाय जों बाहायनो हायो लोगोसे जोङो आलदा जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो फैसाजों बायनो हायो बेखायनो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि नांगौ बुस्थुखौ आरजिनानै गोबां मुवाखौहाय बाहायनायाव लानायाव बाहायनो हायो नङा हा होनोमबा
औ नंगौ नोंथां
थारैनो जोङो मोनसे न'खरखौ सालायनोब्ला जोङो बेफार फालांगिजोंनो मोजाङै जोङो दैदेनलांनो हायो दानि जुग मानो होनबा बेफार फालांगिया दानिया गोबां जौगा थाखोनि जाहैनो हमबाय माने गोजौ लेबे बेलाव थांबाय लोगोसे जोंनि बेफार फालांगिया गुबुन हादरावहाय दैथायहरजायो बिनिफ्राय जोङो मुलाम्फाबो मोनो लोगोसे जोंनि जि जायगा बा समाज बा जोंनि हादरा मुंबो मोनो खि बे जायगानिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथायाइ बा मुवा बेसाद नङा होमबा लोगोसे जोङो बेफोरबायदियैनो गोबां हादरा जौगानाय खौबो नुनो मोन्दों बाहेरनि फैदों नो बियो गोबां मोजांनो जानो जेरै जोंनि ओ बेफार फालांगियावनो हमनानै ला जोङो जोंनि बे ओ दखनाखौनो हमनानै ला जोङो गुबुन जायगायाव जोंनि बर' हारिया थायोब्ला बै जायगायावहाय जोङो मोजाङै दैथाय हर नो हायोब्ला जोंहाबो माने गावनि हारिनि बुसथु दैथायहरनो हादों बिबदि मुं मोनो नङा होमबा औ बिब्दिनो जोङो गोबां बेफार फालांगिजोंबो नाम खामायनो हायो लोगोसे गावनि न'खरखौहाय सुंथानायाव जोंनो बेफार फालांगिया हेफाजाब होयो होननानै जोङो मिथिनो हाबाय ने
औ औ नंगौ नोंथां ओ बे समावहाय आङो नों जों बेबायदि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै आरो आं मिथियै बाथ्रा फोरखौ नोंथाङा फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों ओ गोदोनि दिनाव माब बायदि मुवा बेसादफोरखौ सोलायलायोमोन बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा आंनो लागै फोरमायबाय बिनि खाय नोंथांखौ हाजासे गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बे समाव जोंनि ओ होजानाय सम बायदि जोङो ओ समा बारलांबाय बिनिखाय नोंथांखौ गोसो सो गोरबोनि फ्राय साबायखर बावनानै दोनथ'नाय जाबाय औ